नोंथां
अ हेलौ खोनादों
अ नोंथांजों होमबा दिनै आङो बर' फोरनि फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा राजिना
अ राजि सावरायनो हागोन
अ बिदिब्ला नोंथाङा बर'फोरनि फोरबोफोरनि बागै मा मा फोरबो दं से खोन्थादो अननानै
अ बर'फोरनि फोरबोफोरा गाहायै मोनथाम जायो ओ जों ओरैनो मिथिनो थाङोब्ला मागो बैसागु रंजालि बैसागु आरो काति बैसागु नोङो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
ओ नोंथाङा
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि मागो बैसा गोआ माबायसाहाय जायो?
अ जोंनि ओनसोलनि मागो बैसागोआ आं खोनन्थानोसै नोंथां नोंथांनो बोरै जायो। जोंना बिदिनो मागो बैसागोआ साननै बायदियानो जायो माने बिदिनो सिगां सिगां सानाव बिदिनो फिथा आरि देबाय फिथा आरि फिथा आरि देरबाय ओमफ्राय बिदिनो फिथादिनो जाबाय ओमफ्राय उनाव अखानायै आरो मा होनो एक थारिक हमनाय जायो बे एक थारिकआव आरो बिदिनो ओ फिथा आररि जेबो सावनो मोना संनो मोन
देनोबो मोना जेखाय बिदिनो माने बादखौ फुजिनाय जाया आरोना बेजों लोगोसे बेखौ जों इदि खावा खा ओमफ्राय खिन्थु जों जानो हायो आरोना बे खालि औ आरो बिदि बेजों लोगोसे जों मागो समायाव जों माने बिदिनो फिथाखौ जेनेबा फिथा बानायखांनायखौ जों सावनो मोनो आर ना माने बिदिनो मा गोबाय थानानै जों बेखौ मा होनो हारिमु फिथाफोरखौ सावनो सावनो मोनो खिन्थु ओरैनो जों सावनो मोना आर ना नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि नोंथाङा खथा खोनथादो एसे
जोंनियाबो बेबायदिनो जायो मा होनो फिथा सावनानै जानाय फिथा सावनायाथ' उनावसो जायो आरो ज फिथाइ बिदि संनानै जानायानो बिदिनो जायो नाथाय जोंनियाहाय गामिया गामिया एसे फिसा नालाय माने जेरै बेहाय बैसागुफोराव रायजोफोरा न' न' गिदिङा नामा गिदिङा जेरैहाय माने आ जानाय लोंनाय बिदि जायो जेरैबायसा बैसागु बेबायदिनो जोंना माने मागोआव थारिखनिफ्राय बेबायसाहाय माने न'खर न'खर गिदिङो आर ना जोंनि माने रायजोफोरा माने बिदि जोंनि न'खराव हाबलाय बिदिनो माने जोंनि न'खराव हाबनानै जानाय लोंनाय जागोन बेबायदिनो फिथाफोरबो जानाय लोंनायाबो थायो आरो फिथा सावराय बेफ बेफोरखौबो जायो आरोना माने जोंना मागो आरो बैसागो बारा दिफारेन्स जाया माने एखे बायसेयानो जायो आरो ना खालि मागोआव माने बिदि दामनाय देनायल' थाया माने ओरैनो न' न' गिदिंनानै रंजा बाजायै इदि थायो आरोना जोङो मागो समायाव
अ अ जोंना बिदिनो ओमफ्राय जोंना बिदि जोंना बिदि जानाया जाया बिदि माने बैसागआ बिदि बेरायनाया जोंना बिदि जाया जोंना बिदिनो जों ओरैनो मा होनो आलासिफोरनाव ओरैनो मालाबा ओरैनोसे थाङो आरो ना बिदिनो एक थारिख आखावरिनो खुलुमनो होननानै जों थाङो आरो बेजों लोगोसे गामिनि मोनसेबो लेखाखौ खुलुमनो होननानै जों थाङो आरो बिदिनो बैसागोआव फेलाफोरबो सावो नालाय बिदिनो इ भेलगुरावबो थांबायसेो बिदिनो खाराय भाजा ओरै सङो खाराय भाजा बेलाफोरावबो बिदिनो हैबाय बिदिनो गोदो गोदायनि एसे गोदो गोदायनि बायदिब्ला बिदिनो मेथाइ दैखौ लानानै फै फैलाफोरखौ फालिनाय जायोमोन खिन्थु दाबायदियाव नै मानसिफोरा रोंलांलाना बिदिनो खननो मानो रोंला बिदिनो औ नोंथांमोननियाव बेलागुर सागोना सावा
जोंनियाव बेलागुर सावनाया सावो खिन्थु आङो दिनैसिम नायहैफेरनो मोनाखै आरोना माने बि जोंनाव इमान गेदेरहाय जाया माने ओरैनो फिसासा गामिनि मानसि फोर सावो आरो खिन्थु जों माने बिदि नुफेरनाय जायाखै आरो ना थांफेरनाय जायाखै नायनो
औ औ बिदिनो मानसिफोरा बुङो जे ओरैनो गोदोनि बुंनाया आरोना बिदिनो जाय माने फलेगि जिङाव जाय अर साहैयो बिदिनो बेनाव जुदि औवाया बेददारना हायोबा बे मान सो दुगैयि बिदि होनलायो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा होनो बिदिनो फुङाव फुङाव बिदिनो मागो खालि दुगैनायाव बिदि फुङावनो दुगैनांगौ आरोना बिदिनो बेखौ जुदि दावखाय गाबफैनायनि उनाव दुगैबा बिदि बिदिनो मोसौ जायो बिदिनो माबा गोदोनि होननायफोर होननायफोर दङ आरो ना दाबो बेखौ आबै आबैमोना जोंना होनो नोंथांमोननियावा माबायदि बिदिनो
जोंनावबो बेबायसाखौ खोनानो मोनो माने बेबायसा माने फुङावनो दुगैनांगौ माने फुङावनो सिखारनांगौ आरो न'खरनि मानसिफोरनि बोर लानांगौ बे फैसा माने खुलुमनांगौ बिदि दुगैस्रां लोब हास्रां बिदि खोनायो आरोना जोंबो ओमफ्राय नोंथां प्रि बैसागुआव मा मा मा बायसा जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अहोंथाङा रंजालि बैसागुनि बाथ्रा बुंदों ना नोंथां
अ अ नोंसा रंजालि बैसागुनि बागै
अ जोंना रंजालि बैसागुआव आं इस एसे मोजां मोनो ओमफ्राय खायसे खां फसायाबो बिदिनो रंजालि बैसागोआवथ' जेनेबा सातदिन स्नि दिन जायो नालाय बिदिनो बेयाव गिबि खालि बिदि बिदिनो फिथा आरिबो संबाय जायखौ मोसौ मोसौ बैसागु लोगो होनो बिदिनो बेयाव माबा मा होनो सौराइ ओरिबो संबाय बिदिनो सौराय एरिबो बानायबाय देबाय बिदिनो मोसौ बैसागोखालि बिदिनो उथिबाय उथिनानै बिदिनो माला मोसौनो माला सुबाय माबानि मा होनो फान्थाव हालदै ओमफ्राय बेफोर बिदिनो लावनि माला सुबाय ओमफ्राय बिदिनो बेजों लोगोसे दिग्लिलेवा ओमफ्राय रायदों आरो बाबलिकबो न'नि उखुम उखुमाव थुबाय थुनानै बिदिनो मोसौखौबो थुखैनलांनो थाखाय मोसौखौ बिदिनो बे फोथा फोनबाय हांगारनि फोथा फोनबाय बिदिनो ओमफ्राय बुङो जे माने बे बेखालि मोसौखौ जों लावथिजों बुनो मोना मोसौ मोसौखौ जों दिग्लीयाव दिग्लीलेवाजों बुयो नोंथाङा नोंथांमोननि मोसौ गैसागोननि बागै एसे खोन्थादो
जोंनाबो बेबायदिनो जोङो फुङावनो सिखारो सिखारनानै जोंनि आयं दङहाय बे आयंजों जोङो ज'नो जिरायनानै माला मोसौनि मालाखौ बानायो आरोना जों माने जोङो आगोल उन्दैनिफ्राय फ्रायनो माने बेबायदि सलिगासिनो आरोना जे जोंनि आयंआ औ फुंनि पासता सयथायावनो जोंखौ फोजागोन फोजानानै जों ज'हायनो मालाखौ सुगोन सुनानै ओमफाय जोंनि खाथियाव दैमाबो दङ त जोङो मोसौखौ बेवहायनो थुखैनो लाङो आरोना माने बोसोरफ्रोमबो थांनाय जायो जोङो बिदि मोसौ थुखैनो थांनायाव जोंनि आयंजों बेबायदिनो जोंबो दुगैफाबोबाय आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ नोंथाङा मिथिगोनोनां मिथिया ना थाय माने बे जा मोसौनि थाखाय माला सुयोना बेखौ माने जोङो सिख्लाफोरा दैमायाव दुगैनाय टाइमाव माने खरआव लोबा माने खर लोबफाबाथाय मा होनो सिख्लाफोरनिा खानाया गोलाव जायो होननानै जों फोथायो आरोना बे मोनसे फोथायनाय दं जोंनाव जोङो मोसौ थुखैनायाव जोंबो दुगैफायो बेबायसानो जों फोथायो नालाय जोंदि खानाय गो गोलाव जाथों होननानै जोंबो मालानि बे फान्थाव माबा लाव बेफोरखौ खरवाव जोंबो होफानानै जोंदि खर सचबोयो आरोना माय जोंनि फोथायनाया आरो ना बेबायसानो नोंथांमोननि बायसानो मोसौखो इदि ओमफ्राय फैना फैयो मायो बेबायदिनो सोलियो आरोना आरो ओमफ्राय थारिगावहाय जोंना बुंनो थाङोब्ला जोंना न'निया बोलि नालाय बेबायसा ओमफ्राय फुजा होयो बोरमा बिदि बलि होयो जोंना ओमफाय न'खरनि जोंना माने न'खरा गेदेर नालाय बेबायदिनो गा सिबो एक थारिक खालि जोंहा माने बहुत आलासि जायो आरोना बुंनो थाङोब्ला ओमफाय बेबायदिनो आलासिफोर फैयो गासिबो एक थारिखाव ओमफ्राय फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां गस्ला गोदान गाननानै जोंनि आइ आफा आयं दा आलासि दादा मादैमोन फैयो बिसोरखौ खुलुमो खुलुमनानै बिदि गाजा गोमजायै जोङो जोंनि बैसागुखौ खुंलाङो आरोना
औ
नोंथांमोना माबायदि जायो एक थारिकआवलाय बैसागुआ
अ जोंना बिदिनो एक थारिखाव बिदिनो मा होनो मा होनो बे बाथौआव बाथौ खुलुमबाय बिदिनो एसे फुजा होबाय सोरबा सोरबा मा होनो गामिनि बाथौ मन्दिरावबो थाङो आरो सोर सोरबा सोरबा बिदिनो बेलेग बेलेग जा गिदिर गिदिर बाथौ मन्दिर दं बेयाव बेयावबो थांनाय जायो बेजों लोगोसे मा होनो न'खरनिजों लोगोसे बिदिनो गामिनि जा गेदेर गेदेर गेदेमा सुबुंफोरखौबो जों खुलुम मोननाय जायो आरो बेजों लोगो - से ओ बैसागोनि नामाव बिदिनो आबैमोननावबो जों थाङो खुलुमहैयो बिदिनो आरो आरो जोंनिया मा होनो बे से थारिगिटनिफ्राय माने बिदिनो सोरबा सोरबा इदिनो मोसानायखौ मसानाय मोसानायफोरखौबो एसे सुरु खालामलाङो आरोना दा बेजों लोगोसे जोंङो मोसौ मोसौ बैसागोआव बिदिनो खुंखा आरिबो जायो खुंखाजों अमा खुंखाजों दाउ बिदिनो खुंखा बिदि जायो खुंखा बिलाइजों ओ बिदिनो बिदिनो से थारिकनि उनाव बिदिनो जोंना मोसानाय बायदिफोराबो सुरु जालाङो आरोना नोंथांमोननिया फुंखा जागोनना जाया
जोंनाबो जायो खुंखाखौ ओ खुंखाखौथ जानाया नियमखा बेखौ गासिबो जाखानांगौआनो थ जोंनाबो जायो मैगं सातथा मैगं आरो हाथ बिहुआव इदि बेबायदिबो दंना बेखौबो जायो आरोोना जोंना ओमफ्राय बेबायदि मोसानाय मुसुरनाय होननो थाङोब्ला जोंना रायजो आं एक तारिख औ बांसिनानो ओंखारा होनजागोन मानोना एक जायगायाव गासैबो न'आव गावनि फुजा होनायाव बेस्थ' थायोथ' जोंना दुइ तारिख फोरनिफ्राय ओंखारो आरो नाार माने जोंना आरो बेबायसाहाय गावनिनो दल खाम सिफुं सेरजा बेबायदि फैसा लानानै ओंखारो आरोना जोंनि रायजोआ बेबायदि माने साउड बक्स माबा बेफोरखौ लानानै ओंखारा आरो ना माने जोंना ट्रेडिसनेल जा बर'नि दामनाय देनाय दं सिफुं खाम बेफोर फोरखौ लानानै ओंखारो आरो बेबायदिनो गाजा गोमजायै माने जोंनि माने न'खर न'खर हाबनानै मोसायो जायो लोङो बेबायदिनो जोंना रंजायो आरोोना नोंथांमोना माबायसा
अ बिदिनो जोंनि थां बारा एसेबां साबजानाय माना ग रंजालि बैसागु माने बिदिनो मोसानाय न'खर न'खर हाबनाय मागिनायखौ माने ओरैनो माखायनायाथ' मा होनो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मा होनो नेमखान्थिखा खिन्थु आं जोंनि जोंनि जा जोंनि माबानि ओनसोलनि जेन बे मा होनो गावनि निजा दामग्रा देग्रा खाम सिफुंखौ लानानै जोंना बिदि सो मागिनाय जाया बे आथिखाल मुगानि बे जा देक जेनेबा इदिनो जा दामजु स्पिकारखौ लानानै बिसोरो मोसानाय जायो जायखौ आं माने जोंनि ओनसोलखौ आं फसाया बिदिब्ला नोंथांनो मा होनो जोंनि बे दिनैनि सावरायनायखौ बेखि आं दोनथ'सै नामा नोंथां?
अ नोंथां जागोन दे गोजोन्थों।
औ दे नोंथां औ।